हेलौ औ।
ए नङाबा रावखौनो बुजियाखै आं बेलेकसो खोनालाबायदों।
हेलौ।
बेन्थ' माबा ब्लेक खोनाग्रोदों फासयाव मा खालामदों?
नैलै जिरायनानै दङ।
अह
नोंलाय?
आं दिउटियाव
एह
जाखांबाय मोनानि न'आवसो उम खिनाय जादोंनो माबा मुलि बिहरबाय थादों आंनाव।
एह
दानि फन बुनाया आं खिनाय जादों मामि मुलि लाबोनो
एह
मा मा जाखो बेबा सानावबा?
गथ'फ्रालाय आरो
एसे फोरोंनांगौमोन ना ए बि सिडि फोरा
लाबबानो जाबाय दा
लाबोनांसिगोन र' राइमसफोरा
लेरे लेरना लेरा गथ थ'वालाय न'वावलाय?
मोजां लेरा।
मोजां लिरनो नागिरा
उम मोजां हायाखै
ए
ए बि सिडि केपिटेल लेटार स्मल लेटार मोजां हायाखै
दासो बिगिनार ना बिसोरो लासैनो रोंलांगोन जा आहाबा आहाबा नै मैयासो गरम बन्द' मोननानै फैदों न'आव
उम फ्रिथियालाय प्रिथिया फैबाय बालायनो
नुवाखै आङो फैबाय खोमा खबर लानाय जायाखै
उम
उम
मोजाङै दं दा?
औ मोजाङैनो दंजोबो।
थेख्लायालाय?
थेख्लायाबो मोजांयै दं।
गुजुबाय थादोहाय माबा
माथो ओंख्रि जानायमोन?
ओंखाम खौनो जायाखै
ओ मा ओंख्रि संना गारबो
मुला, आलु, ना
ए मुला मोनबायबो ना मुला बिलाइ गोरलै
मुला बेदर मुला बिलाइबो ओंखारो दा दाबायदियाव जिखुनु बेदरबो ओंखारो अरुणाच चलनि नोंस्रालाय जाबाय?
जानोसो नागिरदों नै जोगोनाद बेदद
उ ओमफ्राय नोङो खुलिनो रोङो बिदि माबाखौहाय
माखौ? बे औ औ दा माने जेरै खालामनांगौ बिदिनो गोजा
नङा दाखालि आं जेबो खालामाखैना नोंखौसो खालामहोदों।
बेयाव नाम नाम नोंनि नाम होदो फन नाम्बार होदो ओमफ्राय बिनि उनाव बेयाव लाइन बाय लाइन फै मा मा लेंगुवेज रायलायो बिदि
ए ओमफ्राय बड'फ्राव होनांगौ?
औ बड' इनकाम फैनाय माने औ बिदिनो औ।
हा
औ मा मावो मायो ओरैनो बेखौ स्किपबो खालाम लांजायो नान नान। थायोना नान नान होलांबानो जायो आरो।
हेल मा होखो आंखौलाय।
माखौ नन पार्ट टाइम जब बिदि होनना होदोंमोन। आसखा होबानो जायोलै फिलापलसो जानांगौ।
आ दा माबा मालायनिखौ खुलिना होनो रोङै नङा ना।
उम खुलिब्रा इदिनो।
खनसे नायनानै लाग्रोनांसिगोन साख्रोरनि फनखौ नों खुलिना होन। नानै गाबोन बेलासियाव
औ गाबोन लानानै फै खालामनो हागोन।
मा?
मा होनदों?
गाबोन लाना फै होनदों आरो मबाइलखौ खालामनो हागोन।
ए नेटानो नांनो नागिराखैदां नोंसिना बारा।
मबाइलखौ गाबोन लाना नाङाथ' माने म खौ लानाफै होनदों खालामनो हागोन।
उम उम।
नाङालै जोंना बांद्राय नेट नाङा।
आंनालाय मोजां नांदों नोंसिनिखौसो' मोजां खोनानो नागिराखै। थाबथा थाबथा जानो नागिरो हा?
औ जोंनि न'आव बांद्राय नेत नांनो नागिरा।
उम ओमफ्राय दहायलाय एसे मोजां खोनादोंमोन ओमफ्राय नों दा बेलेगाव थादों ना मादों?
हेनै
दहाय फास थानायाव थालाय बावसो खोनासिनदोंमोन। बे थाबायथिंबाय थानायखायन्थ' मोजां खोनायाखै।
उम। उम खोनाबाय दाला
उम बोरैबा थाबथानो नागिरो होमबाबो। ओं
उम फांखा दङ खाथि
फांखाया बै माबाया एक्सटेनसन कडआ मोजां जाफिनबाय? हो?
ए बे होला बेखौ होजाला। दा जा खालामनो डाइरेक्ट बख'नानै न'नि रुमनिफ्राय बरन।